औ खोनाबाय औ औ खोनादों।
ओ। ओ गिबि गिबियावनो बेलासि समनि आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय।
औ।
ओ दायो बिदिब्ला बे समाव ओ न'नि आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो लानाय जादों। नोंथांदो दान्दिसे सम रायलायजागोन दा?
औ रायलाय जागोन।
दा बिदिब्ला न' होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो गाव गावनि जे जिउ जिउ गोनांनि। दा बैफोर आ न'फोरा जाहैबाय जों जेरै सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरनियावबो न' थायो। बैफोर न'फोरानो जादों जेरै जिब जुनारफोरा गाव गावबागाव हाग्रा बंग्रायाव थानानै न'फोरबायदि बिदिनो आ। बिदिनो जेरै सिं सिङाव बे हाग्रा बंग्रायाव बिसोरो हाबनानै थायो आरो जोंनि मानसिनि बेलायाव सुबुंनि बेलायाव नायोब्ला होनना बुङोब्ला ओ गोदो गोदाय सिगां समाव। ओ मिथिंगायारिखौ मोजां मोननायखाय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो जे हाग्रा बग्रायाव सिगां समाव थायोमोन। नाथाय जेरै आ सुबुं माहारिया जौगाबोनाय बा साननाय हनाया जौगानायजों लोगोसे आ गेदेर थाखोनि। साननाय हनाय जानायलाय बिसोर मिथिंगायानिफ्रायनो मोननाय जेरै दंफां लाइफांफोरखौ बुथुमनानै बिसोर गिबियावनो थायोमोन। नाथाय बेनि उनाव सोलायै सोलायै साननाय हनायफोरा आ गोजौ थाखोआव जेरै साननाया जौगादों। जौगाबोनायजों लोगोसे सुबुं माहारिया आ जेरै आ थोनिफ्राय थोरिनिफ्राय गेजेर थाखोआव आरो थोरिफोरखौ बु बुथुमना लानानै बै थोरिफोरखौ जि जायगायाव थोरि थायो बैफोर थोरि हारिखौ आ हानानै लानानै फोराननानै उखुम होलाबनानै लानाय औवा औवानिफ्राय जेरै दंफांनिफ्राय दंफांफोर गायनानै बैफोरखौ गायना लानानै न'फोरखौ खालामना लानाय जायोमोन आरो इन्जुरनि बेलायाव होनोब्ला आ बैफोर हाग्रा बंग्रानि जेरै थारा थारा औवा बायदिखौ हेबनानै बिसोरो लानायमोन आरो बेनि उनाव ओ मानसिनि साननाय हनाया जौगानायजों लोगोसे सोलायनाय सोलायनाय जि ओ जि जिराद बेसादा मोजांनि स्रायाव मोजांसिन जायो। बैफोरखौ दहनना लादोंमोन जेरै थिं जेरै सिमिन्ट बाला अन्थाइ बैफोरखौ दानि जुगाव जों न' लुना लानाय खौ सुबुं माहारिनि गेजेराव जों नुनो मोनबाय। ओम दानि जे सुबुंफोरा बे न'फोरखौ जेरै गोजौ गोजौ सिमिन्ट बाला अन्थाइजों बिल्डिं न' बायदि फाक्कानि अन्थाइ बालाजों जे सिमिन्टजों आ दानि जुगाव लुफुंनानै जों लानाय नुनो मोनदों नंगौ ना नोंथां? ओं औ औ बे थिग बिदिनो दावमा दाावसानि बेलायावबो जोङो ओ मिथिंगायारियाव जों बायदि रोखोमनि गाव गावबागाव बासा लुना थानाय बैफोर न'फोर बायदिनो बेसोरबो बेखौ जोङो ओ न'खौनो होनजागोन साननो थाङोब्ला दाउनि बेलायाव जेरै बासा लुनानै थायो बिसोरो। बैफोरनो बिसोरनिखौ जों हमना मोनोदि न'फोर बायदिनो बिसोरनियावबो मोनसे गाव गाबागाव आ गियान दङ होननानै जों बेखौ सानना मोनो आरो दा बैफोर जे न'फोर लुनायाव आ नोंथाङा जे माबायदि मा मा मा बायदि रोखोमै जेरै जोंहा न' लुफुंनायाव जौगानाय फैदों गोदो समनिफ्राय बेफोरनि बागै नोंथाङा एसेसो बुंथिना होनो हागोन नामा?
ओह ओ आङो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आङो नोंथांनि खोथाखौ आङो एक्सेप्ट खालामो नोंगौ गोदोनि समाव जोङो अन्थाइ मुगा होननाय मोनसे जुग दङमोन ना जेनेबा जोङो बारायाव थानानै हा जोङो जिबन खुङोमोन मानसि या खिनथु ओ जेब्ला जोंनियाव टेक्न'लजि हायनाय लोगो लोगोनो जोङो आइडिया मोनबाय जे न'खौ मादि बननांगौ अन्थाइखौ माबायदि दानखावनानै फिसा फिसा बानायनानै सिमेन्ट बनायनो हा यो आरो सिमेटजों मारै अन्थाइ अन्थाइ खो सिथाबनानै न' बानायनो हायो बिदि आइडियाखौ मोनबाय नालाय थ' बिनिखाय मानसि मा हारिया आइदिया रोंलांनानै न'खौ बनायबाय आरो सोरबाबा न'नि स्टाइलखौ आलादा आलादा बानायो स सोरबा बिल्दिं बानायो सोरबा फिसा साइसावनो बानायनानै स'से पाक्का होना स'से ओ माने बेरा खो होनानै लुनानै लायो थ बे मोनसे जों नि जिबननि मोनसे साहारा आरोना जोंहा न' न' गैयाबोला जोङो गावनि जिबनखो बा जोंनि बदि मोदोमफोर खो जोङो माहादिन्नो त' बियो मोनसे जोंनि साहारा त' बिदिनो जोङो मानसिनि लाइफखो खुंबोनायखो नुदों आरो जोंहा जों हाजिरा खामला मावनानै जाग्राब्लाबो जोंनो न' नांथारगौ जायो। मानो होमबोला जोंहा न' गैयाबोला माने बाखिया जियानो जा जेरै जोङो हाजिराबो मावना जा बा माबा मोनसे जोङो कम्पानियावनो थांनानै सोलिना जा खिन्थु जोंनो न'खौ नांथारगौ। मानो होनबोला जोंहा ओ जिरायग्राया बा जोंनि मोदोमखौ रेस्ट होग्राया बे न'आनो आरो बेफोरखौ जोङो ओ गावनि जिबनदों गावनि ओ सोलेरदों जोङो सोमोन्दो गोनां मोन से बनायनानै लानाय जोङो नुनो मोन्दों आरो न'खो दानि जुगावहाय त बिदिनो न' गैयाबोला जोंहा ओ माने ओ थानो थाखाय जोंफ्रा जेबोआनो गैया आरोना जों हाग्रायावथ' थानो हाखाया बा जोङो ओ ओरैनो अखाबो बोथोराव जोङो जेराव मेराव जोङो गसंनानै बा उन्दुनानै जों थानो हाया। बिनिखाय जोंनो न' खो नांथारगौ आरो बे खो जोङो बुंनो हायो। आरो गोबो गोदोनि बे अन्थाइ मुगानियाबो जेनेबा मानसि पपुलेसन खमखायसो जेनेबा अन्थाइ मुगाहै सोलिना थानो हादोंमोन त पपुलेसन बां- लोगो लोगोनो जोंनो मोनसे स्टेनदार लेबेलनि मोनसे न' नांगौ जायो। बे आरो मानसिफोरनो थ बिनिखाय जोङो दायो जेसेबां पपुलेसन बांदों एसे ननि स्टाइलफ्राबो गोलाव माने गुबुन गुबुन जादों आरो नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन मोनजादों सोरनिबा सोरनिबा न'आ मादों माने फुरा माने सिङावनो थाजोबनाय ओ सुबिदाफोरा आरो सोरनिबा न'आआलादा आलादा साइदाव थ थानाय बे बेफोरबायदिखौ जोङो नुदों आरो माने जौगाफुमुगायाव जोङो न'खौ गुबुन गुबुन ओ मडेलहै गुबुन गुबुन साइजै जों बनायनाय नुदों आरो थ' नोंथाङा ओ आरो माबाफोर एड खालामबावनो नामा?
औ औ नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो जे जों गोदोनि बा सिगां समाव जों अन्थाइनि मुगामोन थिग बिदिनो जों साननाय हनाया सोलायनायजों जों जौगानायखौ मोनबोदों ओ नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय आं बुंबावनो सानो आरो बै न'फोरनि बेलायाव जों हादर लायै हादर ओ गुबुन गुबुन रोखोमै न'फोरखौ लुफुंनाय जायो जेरै मुम्बाइफोर बायदियाव जों बायदि रोखोमनि जेरै ओ नुनो थाङै बा लुथावनो हाथावै बायदि रोखोमनि बेसोर न' लु लुना लायो ओ बैफोर न' लुनाय फोरा बायदि रोखोमनि जायो जों माबायदि लुदों बेखौ जोङो ओ ओ जोबोर गोमोथावथाव जों नुनो मोनो बैफोर न'फोरादि ओ खालामथावै माबोरै खालामनो हाथावथाव बै फोरो जोंनि थाखाय जोबोद जे सुबुं माहारिया ओ गाव सुबुं माहारिया मोनसे गेदेर थाखोनि मानसि जे सुबुं बिराद माने जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बै न'नि बेलायाव जे जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि न' लुनाय जायो बैफोर न' लुनाया जोंहा जेरै ओ न' लुनायानो जादों जोंहा जेरै नख'रफोराव थानाय ओ गामियारिफोराव जों नुनो मोनो जे न'फोरखौ इन्जुर इनजुर थिंनि बा बिदिनो उखुमनि बा प्लास्टिकनि जों बायदि रोखोमनि नु मोनो नुनो मोनो जेरै नख'र गंसेयाव गामियारि नख'राव जेरै मोसौ मोसौ दोनग्रानि न'फोरखौ जोङो लांदां सिदाङैब्लाबो जों ओ बेफोरखौ जों खालामना दोननो हायो आरो जोंहा न' थानायानो जादों ओ जेरै मानसि थाग्रा न' बैखौबो जोङो ओ माने मोजाङै जोङो सेफटि जेनेबा ओ गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जों ओ जेरै अखा बांखानि फ्राय बा बारहुंखानिफ्राय जोङो गावखौ रै खा मोननो बा जिब जुनारनिफ्राय जोङो जेरै गाज्रि जिबनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय सिखाव सिखाव दाखेटफोरनि ओ बागै जों बैफोरखौ रैखा मोननो थाखाय जों न'फोरखौ ओ सेफटिनि थाखाय माने गाव खौ जोथोनै मोजाङै थाथों होननानै जों बेफोरखौ न'फोरखौ लुफुंनानै लानाय जायो नंगौ ना नोंथां? औ बैफोर न'नि बेलायावनो दं जोंहा आरो ओ बायदि रोखोमनि न' जेरै ओ ओंखाम ओंख्रि संग्रानि न' बैबो आलादाखौ जों नु नो मोनो आरो आरो बेनि बेलायावनो जों जेरै हासुग्रा खि ग्रा बैफोर न'खौबो जों आला दायै जों ओ दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि बेलायावनो जों ओ माइ बाख्रि बायदिफोरजों न' लु फुंनाखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि बेलायावनो दं जेरै ओ अमा गन्द्रा बायदिफोरखौ जों बारि फारसे जों बेफोरखौ दोननायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे जेन बारि बागान ओ साइड माने गोजानाव दोननानै जों अमा गन्द्राफोरखौ जे बेनि अमा खिफोरा मोनामो बेनि थाखाय जों गोजानाव न'फोरखौ लुनानै दोननाय जायो नंगौ ना नों
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
दानि जुगाव जों बैफोर न' लुफुंनायफोरखौ ओ बायदि रोखोमनि नुनो थांनो मोनो जेरै ओ गोदो समावथ' जों उखुमनि नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव पाक्कानि न' बा अन्थाइ बाला सिमिट दै लगायनानै बैफोरखौ जों ओ लु फुंनो हायो बे न'खौ लुयोब्ला जे जों ओ माने बेखौ सेफायनो हाया। माने गोरा जायो बेनि थाखाय जों दानि जुगाव बांसिनानो जोङो माने अन्थाइ बालानि लुनायखौ नुनो मोनो नोंगौ ना नोंथां? ओ नोंथाङा बे न' लुनायनि सायाव जे जोंहा मा मा बायदि न' लुदों बेफोरखौ नोंथाङा आंनिफ्रायबो मिथिबाय जानांगौ। ओ आह नोंथांनिफ्रायबो जे बे न' आयदानि सायाव आवरायनानै आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिनथिनाय मोनदों जोंहा सम होनाय बायदियै ओ बे न' आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
ओ गोजोन्थों, गोजोन्थों।